हेल' औ खोनादों नोंथां।
अ आं मोनसे आयदा लानानै सावरायनो हरनाय जादोंमोन नोंथांनिसिम।
औ-औ सम होग्रोनो हागोन दे नोंथां
अ दा जों गेलेनाय आयदाखौ लानानै सावरायलांनोसै नङा होमबा? गेलेनाय आयदाखौ लानोसै
औ-औ जागोन दे नोंथाङा जागोन
गेलेनाय होनब्लाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होमबाना?
औ
गेलेनाया जाहा गोबां रोखोमनि गेलेनायफोर दङ।
औ-औ
बे गेलेनाय मा मा खेला दङ बेखौ आं सिगाङाव बुंग्रोनसै जोंहा गेलेनाया जोंहा बर'फोरनि गेलेनाय होनब्लाथ' गोदोनि बिदिनो गिला गेलेनो
औ
दंमोन बाथा गेलेनाय आरो मा होनो माने बे गोदोनि गेलेनाय आरोना गिला गेलेनाय बाथा गेलेनाय ओमफ्राय माखासेफोरखौथ' जों माने बारा मिन्थिस्लाबला ओमफ्राय आथिखालाव थ' दङ काबादि गेलेनाय फुटबल गेलेनाय। बिदिनो भलिबल गेलेनाय बे रोखोम खेला दंसै आरो आरो अनेक गुबुन गुबुन रोखोमनि खेला दङ माने बुंबार ओ बे गेलेनायखौ जोंहा मानो गेलेनांगौ बिनि सोमोन्दैबो आङो बुंहरग्रोनसै नामा नोंथां?
औ-औ जागोन दे
जाहा माने सोलोंनायजों लोगोसे जाह गेलेनायखौ लांफायोब्ला माने जोबोर मोजां मानोना आ सोलोंथाइ लानानैल' जाया माने जों देहाखौबो बा जोंनि साव स्रिखौबो जोथोन लानो थाखाय बा फ्रात फ्रिट खालामनो थाखाय जों सोलोंथाइखौ लानांगौ जायो।
औ।
बेनिखायनो जोङो फरायसालियाव थांखांनानै फैनानै बिदिनो बेलासि समाव जाहा लोगोफोरजों फुटबल बा भलिबल फोर गेलेनाया जोबोर गोनां होननानै आं सानो आरोखि माने।
औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। होमबा नोंथां। आंबो फं औ नोंथां होनबा आंबो फंनैसो बुंलांनोसै नामा नोंथां। हेल'
खोनादों ना नोंथाङा?
हेल' औ खोनादों खोनादों। खोनाबाय नामा नोङो नोंथां। खोनादोंबा?
हेल'।
हेल' खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा? हेल' नोंथां हेल'। नोंथाङा खोनादों ना? हेल' नोंथां। हेलौ। हेलौ नोंथां। हेलौ। आंनाथ' इदि नेटवर्क प्रब्लेम गैखाया हेलौ नोंथां। हेलौ।
हेलौ।
औ नोंथाङा खोनादों न'? नोंथाङा सिरि थाबाय थाबाय नोंथां।
औ खोनाबायना।
औ खोनागासिनो दं नोंनि रायलायनायखौथ' खोनाबाय थादों आं नोंथाङासो खोनाहैयाखै नामाथाय।
अ आं खोनाफैयाखैमोन नोंथां औ। दासो
थ' बिदिनो नेटवर्क प्रब्लेमबो जाखाया मानोबा मानोबा इदि जाबाय थादो।
मिथिला आंनियावसो एसे प्रब्लेम जादों आं दा बेखायनो खोनायाखै।
ओ ओ। होमबा नोंथां आंबो फंनैसो बुंलांसै जोंनि खेला दुलाफोर गेलेनायनि बागै नोंथां। हेलौ।
औ दे दे बुंलांदो नोंथाङाबो। औ नोंथाङाबो बुंलांदो दे खेला देलानि सोमोन्दै।
जोङो खेला होनोबाथ' इदिनो दायो दाबो माने गोबां सुबुंखौ गेलेनाय नुनो मोनबाय थायो माने दाबो जोङो खेलाफोरखौ गेलेनायखौ नुनो मोनो आरोना। गोदोहाय जोङो बुङोबाथ' गोदोहाय गो गोबां माने इदिनो खेलाफोर गेलेनाय बेफोरबायदि नुयोमोन। जाहोनाय जादों जोंनि समाव बै समाव माने ओ मबाइलाव खेला गेलेनाय गैयामोन होनजायो। जोङो माने मबाइल गैयामोन होनना बुङोबा माने गोदोहाय बयबो बिदिनो फिल्डफोराव गावबा गाव गामि गामि फिल्ड आव जों थांनानै बल गेलेहैनायखौ नुनो बांसिन मोनोमोन। दायो माने आखाइ आखाइ बयनिबो आखाइयाव मबाइल जों नुनो मोनसै नालाय बेखायनो दाना आ बे बाहेरनि खेला खौ गेलेनो नाङै मबाइलनि खेलाखौ गेलेनायखौ जों बांसिन नुनो मोनसै आरो माने मबाइलनि खेलाजोंनो गाव माने औ गेलेनानै थासै बेखौ जों मिथियो मिथिना मोनो आरो बांसिनखौनो बिदि नुसै आरो बेनि अनगायैबो जोंहा खेला होनोबाथ' नोंथाङानो गोदो मा मा खेला दंमोन बेखौ बुंलांखाबाय बेनि अनगायैबो जोंहा ओरैबायदि काबादिखौबो गोदोहाय गेलेयोमोन काबादिफोरखौबो गेलेनाय गोदोनिफ्रायबो नुबोयोमोन आरो बेनि अनगायै ओ जायखौ रेडि होननानै बुङो जों गोबां गामि गामि ओनसोल बिदिनो बेलेग गुबुन गुबुन नाम औ नामै मिथिनो मोननाय जायो बेनि उनाव जोंहा ओरै गो गोदोहाय जोंनि सम माने जोंनि समफोरनि एसे सिगां सिगांहाय जों माने खोनानो मोनोमोन जे फुटबल गैयामोनबा जोङो नारें जुम्ब्रा जायखौ जों नारें जुम्ब्रा होनना बुङो बेफोरखौ माने जोङो जोनानै फुटबल खेला बायदि गेलेयोमोन होननानै जों मिथि मोनो आरो मिथि ना मोनो आरो औ दायोथ' जोंहा आथिखालनि जुगाव जोंहा ओरै गोबां गिदिर गिदिर खेला दं होनजायो जाया माने ने सनेलाव गेलेजानाय औ नेसनेलाव गेलेजायो होनना बुंनो हायो औ जेरै दा काबादियाबो जोंना नेसनेलाव गेलेजायो बेनि अनगायै फुटबलाबो नेसनेल गेले खेला बेनि अनगायै आरो क्रिकेट ओ टेनिस बक्सिं बिदिनो माने ओ भलिबल औ भलिबल ओमफ्राय मा बास्केटबल बेफोर माने गोबां बिदिनो खेलाफोरा माने दायो ओ इन्टारनेसनेल होननानै बुंनो हायो आरो बेफोरखौ जों दा जोंनि ओनसोलफोरथिंबो माने साफा सानै जोंनि आसामनिफ्रायबो जों माने आ माने जौगालांनायखौ नुनो मोनसै आरो जायफोरा माने नेसनेलाव गेलेहैनानै बिदिनो खाय खायफाया गल्ड मेडेल लाबोदों खायफाया बिदिनो सिलभार मेडेल लाबोदों बिदिखौ माने जोंनि ओनसोलथिंनिफ्रायबो नुनो मोनसै आरो जोंनि आसामनिफ्रायबो बिनि अनगायैबो जोंहा खेलाखौ होनना बुङोबा खेलाखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनो दाथ' जोंहा ओरैनो ओरै फिफा वर्लड कापबो जागासिनो दं नङा होमबा नोंथां हेलौ बिनि अनगायैबो जों फुटबल खेलाखौ आं नोंथांनो एसे